औ
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथाङा जुदि ओ फ्रि दंबा माने आङो दानि मडार्न जुगाव सोलिबाय थानाय ए आइनि बागै माने आं एसे फोरमायनो सानदोंमोन आरो नोंथांनि सायाव
औ नोंथां फोरमायजागोन नोंथां दं नोंथां फ्रियैनो दं।
बेफ्राय आं एसे फोरमायना होनि आं जा एसे ए आइ होनबाथ' जोङो ओ ओ आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्सखौ ओ बुजियो बियो जाबाय ए आइ ओ ए आइ आव जोंनि ओ मानसिनि साननो हानाय आरो बुजिनो हानाय खौ सोना होयो आरो दानि जुगाव ए आइ नङाब्ला जोङो ओ माया मोनसे खामानि एबा ओ फिल्म फिल्म बानायनाय एबा भिडिय' बानायनायफोराव ए आइ नङाब्ला ओ खम समनि गेजेरावनो जोङो बानायनो हाया मानो होनोब्ला ए आइनाव मानसिनिख्रुइ गोबां ओ गियान थायो मानोना बेखौ मानसियानो सोना होयो थेवबो बियो जोबोद पावारफुल आरो ए आइ खौ जुदि ओ नोङो मोजाङै इउस खालामोब्ला बियो मोजाङै थांगोन आरो बियो गाज्रियै जुदि नोङो नांनायनायनिख्रुइ बांद्राय इउस खालामोब्ला माने मानसिखौ गोबां खैफोद खालामनो हागौ। दानि जुगाव ए औ ओ गोबां जायगायाव इउस खालामो जेरै उम हेल्थ केयार जायखौ बुङो जोङो हस्पिटालाव सासे सुबुंनि ओ बेमारखौ जुदि स्केन खालामनानै नायनोब्ला जोङो ए आइ नि थ्रुयै नायो मानोना ए आइ ए आइ ओ जुदि मोनसे मेसिनाव थायाब्ला बेखौ जोङो इन- इनफरमेसन मोननो थाखाय जोबोद जोबोर गोब्राब जायो।
औ नोंथां औ
ओ ए आइ आ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो दानि जुगाव
औ नंगौ नोंथां
जेरै जोङो स्कुल एबा कलेजफोरावबो ए आइ नि थ्रुयै जों कुइसन एन्सार माबा मोनसे बुजियखौ जोङो बुजिनो थाखाय ए आइखौ इउस खालामो आरो बिदिनो गोबां ए आइ ओंखारबाय बियो ए आइ आ गिबियाव माने जिगुजौ बाजि मायथाइयाव ओंखारग्रोदोंमोन आरो बिनिफ्राय बिदिनो लासै लासै मबाइलावबो सोना होबाय जेरै मबाइलाव गोबां दोङो गोबां थुल दोङो जेरै जोङो बयबो मिथियो सादजेबिटि ओमफ्राय गुगोल जिमिनि आरो बिदिनो गुगोल अमनि बिदि गोबां दोङो आरो जोङो जायनि थ्रुयै जोङो माया मोनसे बाथ्रा एबा जोङो माया मोनसे सोरबा जुदि आबाद मावोब्ला बे आबादाव मा बेराम जादों बेखौ मिथिनो थाखाय जोङो ए आइ नि थ्रुयै जोङो मिथिनो हायो आरो मोनसे फट' क्लिक खालामनानैनो
औ नंगौ नोंथां
आरो गोबां गोबां रोखोमनि ए आइ थायो कम्पिउटारावबो जेरै जोङो भिडिय' एबा सं बेखौ जोङो खालामनोब्ला मोनसे फर्म लिरना होबानो बियो खम समनि गेजेरावनो जोंनो बानायना हरो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
बिनिफ्राय ए आइ आ माने दानि जुगाव ओ जोबोद जोबोद दावगाबोबाय आरो माया मोनसे जुदि जोङो ए आइ आव मोजां खामानिखौ जुदि जोङो मावनोब्ला भि ए आइ नि गेजेरजों जों गोबां आयदा मोननो हायो हमना लागो जेरै ब्ला जों माबायसा फरायनांगौ गिबियाव मा माखौ फार्स्ट मा टपिक लानांगौ बेफोरनि बागै जोङो ए आइ नाव सोंनानै जोङो माने आयदाफोरखौ बुथुमनो थाखाय खाबु मोनो ओ उम दा आं जाखिनि बुंबाय आंनि जिखिनि रोंगौथिखौ बुंबाय नोंथाङाबो फोरमायना होबा मोजां जायो नामा नोंथां
औ नोंथां औ नंगौ ए आइ होनोब्ला जोङो दानि जुगाव ए आइ खौ गोबां माने गोसारबोबाय बियो गोबारैनो गोसारबोबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो जेरैहाय जोङो मोनसे औ मोनसे भिडिअ' मोनसे बिदिहायनो फिल्म बानायनो मोनसे भिडिअ बानायनो मोनसे मेथाइ बानायनो बिदिहाय जों बिदिफोरावबो जोङो फट' मोनसे इडिट बानायनो बेफोरावबो जोङो ए आइ खौ बाहायनाय नुनो मोननाय जाबाय दानि जुगाव बिदिहाय जोङो बे ए आइ खौ गोबांथारै जोङो बेखौ ए आइ जोंनो मोनसे मा होनो सुबुङा मोनसे जिउ राहा लानाय जिउ राहाबो जिउ राहानि थाखायबो बेखौ मोनसे बेजोंनो जों जरा खुंनायाव मोनसे मदद हिसाबै जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनगासिनो जेरैहाय जोङो बेजोंनो ए आइजोंनो जों मोनसे इउटुब चेनेल खुलिनो हायो इन्सटाग्राम सेनेल खुलिनो हायो बिदि पेज खुलिनानै जोङो बेजोंनो रां खामायदों गोबां सुबुंफोरा रां खामानायखौ जों नुनो मोनदों बिदिहाय
जोङो रां खामायनो ओ फट' इदिट खालामनानै एबा भिडिय' बानायनानै बिनि ए आइजों जोङो थाबैनो एबा नोंनि थाबै लिरना हरनानै नोङो जोङो भिडिअ'खौ थाबैनो जों मोनफुंनानै एबा थाबैनो जोङो खौ मोननो हायो नालाय बेनि थाखाय जोङो भिडिअ'फोरखौ इउटुबफोराव ससियेल मिडियाफोराव हरनानै जोङो फैसा रां खामायनो हादों बेखौ जोङो जिउ राहा लामा हिसाबै जोङो बेखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनगासिनो लोगोसे जोङो गोबांथार जोङो गोबां मोनथियै बाथ्रा नोंथाङा दा ओ दा बयसो बुंलांनाय बायदिहाय बिदिहाय जों फरायसालिफोरावबो ए आइ खौ बाहायनाय नुनो मोनसै लोगोसे जायखिजाया मेदिगेल बहाबा बिदिफोरावबो जोङो ओ जायखिजाया मा होनो खामानिफोराव माने जों आबाद मावनायनि सायाव बेलायावबो जोङो गासैयावबो जों ए आइ बाहायनायखौ नुनो मोनगासिनो जेरैहाय जोङो फाइफा मिथियै बाथ्राफोरखौ जोङो ए आइ आव सार्स खालामनानै नायोब्लानो ज एइ निफ्राय जों मोनथिनो मोनो बेयो मा जादों जेरैहाय जों आबाद माव आबाद मावनायनि बेलायाव बुङोब्लाबो आबाद मावनायाव जोङो आं आबाद मावनायाव जोङो आबादाव एम्फौ एम्फौ एनला बेखौ आबादखौ खहा खालामोब्ला बेखौ जोङो बेखौ उम केमेरा खेबनानै जों ए आइ नो ए आइनो हरबानो दैथायहर- बानो जोङो बेयाव मा जादों बेनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो बिदिहाय ओ लोगोसे जोङो उम फरायसालिफोरावबो फरायसाफोरखौ फोरोंहोनो ए आइजों जोङो गोबारैनो दा बिदिहाय फरायहोनो माबा ओ बिनि ए आइ नि सोमोन्दै गोबां फोरोंगासिनो बिदि फोरोंनानै जोङो इ आइ जों गोबां मोजां मोजां खामानि नों मोनथियै बाथ्राफोरखौ ए आइ नि सोमोन्दै ए आइ नि साजों ए आइ नि थ्रयै जोङो बेखौ मोनथिनो मोन मोनथिनो मोनो नों सोलोंनो गोनां फरायनो गोनां गोबांथार नोङो जायखिजाया आनजादफोरनि थाखाय नोङो फरायनाय बेलायावबो जों जायखिजाया आनजादफोर होनो थाखाय जोङो एन्सारफोरखौ जोङो सोंनायनि फिन्नायफोरखौ मोनाब्ला बे ए आइ यावनो जोङो ओ सों- थिखौ लिरना हरनानै बेनि सोमोन्दै सोंब्लानो जोङो बै ए आइ खौ ए आइ यावनो जोङो बे फिननायखौ मोननानै जों मोजाङै फरायनानै गाव आनजादफोरखौ मोजाङै लिरनो हायो बिदिहाय सुबिदा जालांनो हमबाय लोगोसे ए आइ आ गुबुन सात जेरै नोंथाङा बुंनाय बादि सातजिपिटि जेमिनि ए आइ बिदि गोबां रोखोमनि थायो नङा होनबा नोंथां औ
बिदिनो औ औ
औ नोंथां
बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि ओंखारबाय आरो आरो ओ लेपटप एबा कम्पिउटार होनबा बांसिन ओ बांसिन जाफुंसारनायखौ नुनो मोनो मानोना बेफोर ओ म मबाइलनिख्रुइ गोबां ओ आवगायसिनबाय ओ जेरै ओ कम्पिउटाराव जोङो फिल्मरा होननाय मोनसे एप बेयाव जोङो भिडिअ' इदिट खालामो आरो ओ ए आइ बे ए आइ बो दोङो बेयाव ए आइ जों जोङो मोनसे गावनि गुन गोनां फ्रमखौ जुदि होना होयोब्ला बियो ओ जेरै गोबां फैसा गारनानै फिलिम बानायनायफोरनिख्रुइ बांसिन मोजां बानायना हर- हरनो हायो आरो बिदिनो कम बाजेदाव ओ दानि ओ गोरों गोरा सुबुंफोरा ओ खम समनि गेजेरावनो गोबां बाजेट नांनाय फिल्मखौ बे ए आइ नि थ्रुयैनो बानायनानै गोबां आर्न फैसा खामायगासिनो आरो
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो ए आइया गोबां ओ सुबुं जिउनि थाखाय गोबां हेफाजाबबो होबोगासिनो आरो बियो जोंनि इयुनखौ लानानै ओ जोबोद गिनो गोनांबो आरो जोंनि थाखाय हेल्पफुलबो आरो मानोना माखासे जुदि ए आइखौ गावनि गावनिख्रुइ जुदि बारा बाहायाबालासिनो गावनि साननाय हनायखौ जोङो बाहायनानै ए आइ नि ए आइ नि गे जेरजों बारा थाङाबालासिनो गावनि रोंगौथिजों जों खामानि मावलाङोब्ला माने ए आइआ जोंखौ बारा खहा खालामनाय नङा जुदि जोङो जै जोङो ओ इयुना लासै जोङो आवगायलाङो आवगायलांबाय थायोब्ला जोंनि साननाय हनायनिख्रुइ ए आइया जोबोद ओ गिख्रंथावसिन जालांगोन आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
ए आइया माने मानसिनिफ्राय नुनासो सोलोङो नालाय ओंखायनो जों मानसिफोरा जा जा देखायगोन जा सोलोंगोन बियो बिनिख्रुइ बांसिन सोरना लासिनगोन सासे सासे सुबुङा जुदि ओ थाबायनो रोङा ओंखाम जानो रोङा बिदि सुबुंखौ बियो नुनानै गावनो सोलोंलांगोन ए आइखौ जुदि जोङो बिदिनो मोजां मोजां गावनि साननाय हनायखौ जुदि ए आइनाआव जुदि जों सोना होनो हायोब्ला माने बियो बारा जोंखौ खहा खालामलांनाय नङा आरो बांद्राय जुदि जों ए आइ बाहायोब्ला एबा जोङो नाङि खामानियावबो जों ए आइ बाहायोब्ला माबा मोनसे ओ फट' भिडिअ'खौ जुदि जोङो नायै समावबो जुदि ओ जोङो हरोब्ला ए आइनाव माने ए आइ आ गासैखौबो सेभ खालामनानै बे डाटा डाटा एन एनालइस खालामनानै बियो सबखौबो सेभ खालामजोबो गावनि जिखिनि फटक भिडिय ओंखायनो ए आइ आ जोबोद देनजार आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ दाथ समाबो जाबाय न नोंथां
औ नोंथां जोङो ओ ए आइ नि सोमोन्दै फोरमायनो थाङोब्ला जोङो बे होखानाय समाव जों ए आइ नि सोमोन्दै बुंजोबनो हाया नङा होनबा नोंथां सावरायजोबनो हाया बेनिखायनो औ जिखिनि हायो जों सानैनायजों मोनथिनो मोनै ओ आं मोनथिनो मोनि खौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आंनिफ्राय नोंथाङाबो मिथिनो मोनबाय बिदिहायनो जोंनि समाज जानानै फै फैबाय नालाय नोंथां नोंथांनिसिम बेखिनि समायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथांसिमबो गोजो गोजोननाय थाबाय नोंथां गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे सम होनो होनायनि थाखाय